नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय आंबो नोंथांनिसिम जासिग नाय थाबाय आङो नोंथांनाव बर'नि गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि बागै मोनथिनो लुबैनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोनां नों
ख ह औ औ खोन्थानो हागोन नोंथां जोंनि जेनेबा जोंनि जों दा गोदोनिफ्राय मा मा गानबोगासिनो दङ बिनिना सोमोन्दै
औ नोंथां औ
औ दे जोंनि जोंनि जेनेबा जोंनि हारियाव एबा जोंनि माबायाव गाननाय जोमनाया गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंसो जों मिथि जोङो मा बबे सुबुङा सोर बबे सुबुङा माबायदि बेखौ जोङो मोनथियो आरोना बेयो जाहैबाय जोंनि मोनसे मोनसे सिनायथि जायजों सिनायथिखौ जोङो गोदोनिफायनो लालांगासिनो दङ' जाय जोंखौ गोदोनिफायनो मोनथिहोगासिनो दङ' एबा फोरांबोगासिनो दङ' माखासे जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो दानाय लुनाय दङ' जोङो ओ जोङो गोबो गोदो गोदाय जोंनि ङाआबैमोनहा एबा जोंनि आयंमोनहा सोरबाफोर जेबो एबा जोंनि आइमोनहा गोदोहाय थि दाबोनायखौ बांसिन खौ नुनो मोनदों राय न'खर न'खर गासिबो जि दानायखौ जों नुइनो मोनोमोन इसान सोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बिदिनो दङ' जेनेबा जो सिख्ला मानसि गोदोनि दिनाव बांसिनानो मा जायोमोन ओ जे सिख्लाखौ दानो रोङोमोन दख'ना गाम सा आर'नाइ बेफोरबायदिखौ जोङो गोदोनि समाव मा खालामनाय जायोमोन न'आवनो बानायनानै लानो हायोमोन एबा गाननोमोन आरोना। आरो आं बुंनो थाबोन गोदो गोदाय मा जायोमोननो आर'नाइ खौ जोंनि आर'नाइ जे बेखौ ज'अबावबा दावहायाव थाङोब्ला
एबा माबा मोनसे खामानियाव थाङोब्ला जोङो बै आर'नाइखौ मा खालामनो मा खालामनाय जायोमोननो जेनेबा बिसिफ्रा फिसायनो हरसेयैनो दानानै हरनाय जायोमोन नो ना नोंथां। जेनेबा जोङो अबावबा दावहा नांनो थाङोबा बे दावहा नांनायाव जोङो आर'नाइ हरफानो बेखौ हरसेनि गेजेरावनो दानानै रेडि खालामनानै गानहोहरनाय जायोमोन होननानै जों गोदोनिफ्राय खोनाबोनो मोन्दों खुगा खुगा
एबा जोङो माखासे बिजाब फोरावबो फरायबोनो मोननायखो मोनदों। उम गाननाय जोमनाया दङ' जोंनियाव मेरला दङ' दख'ना दङ', दख'नायाबो गोबां दं आरोना। दख'ना थावसि, दख'ना माइदि आरो बिदिनो गोबां दंबावो आरो नोंथां। आ बिदि साद्रिफोर गामसाफोर बिजोंनो दङ' जोमग्राबो बा दायामोन जोमग्रा, उलसि, आर' नाय बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां। बेखौ जोङो उननि समाव मालाबा मोजाङै दिटेलसे रायलायगोन जेनेबा जोङो मानो थाखाय गानो एबा जोंनि मा नेरसोन दं बे गाननाय जोमनायजों बेखौ आं नोंथांनो फोरमाय फोरमायनो सानदों। जोङो दोरोङारि एबा मोनसे फोर्बो दङ' जोङो गायनाय फुनायजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोर्बो जाय फोर्बोखौ जोङो बैसागु होननाय जायो बै बैसागुआव जोङो माखासे गाननाय जोमनाय गान ग्रा जेरै दख'ना दख'ना गोजा बिदिनो जोमग्रा, आर'नाइ, गामसा बिदिनो गोबां गाननानै गामि गामि ओंखारनाय एबा बैसागु फोर्बोखौ फालिनाय बेफोरखौ नुनो मोन दों एबा जोङो गानबोनानै रंजाबोदों। जोंनि आबै आबौमोनहाबो बा दासिमबो गाननानै ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो। बेदेजे बेजों दंबावो जोङो बैसागु बोथोराव दामनाय एबा खेराइ माबाफ्राव दामनाय जोङो बैसागुआवनो दामनायखौ होननोसै आङो। ओ खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बैफोरखौ मायाव खा दामनाय जायोमोन बैसागु दिनाव ज' ज' ओंखारलायनानै सेंग्रा सिख्ला एबा बोराय बुरि बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै गामि गामि फोथाराव नङाबा सोरनिबा न'आव न' न'आव ज' ज'यै मोसाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जाय जोंनि बै गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। जाय जोंखौ मोनसे जाथि होननानै जोंखौ सिनायथि होयो आरो जोङो बे गैयाबा जोंखौ रावबो सिनायनाय नङा आरो मोनथिनायबो नङा बुहुमाव बिनि थाखायनो जोङो बै जाय जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बैफोरखौ जोङो लासै लासै नो ओ लासै लासै ओ माने जोङो बांसिनखौनो गाननांगौ। दा नाथाय बेखौ जोङो नुनो मोनलिया बांसिनानो मदार्न जुग जाबाय जाय जोंनि ओ दस्रा गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय जों बेफोरजों जों बांसिन बजबनाय लानायखौ नुनो मोनदों जेरै जों गस्ला दङ' गामसा गस्ला लंपेन लंपेन्ट जाहैबाय पेन्ट जाहैबाय माखासे दङ' गोबां दङ' बेखौ जोङो बांसिन आजावनानै लाबाय जोंनि दानि मुलुगाव
बैफोरबायदि आजावनानै लानाया जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनां थाव मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जाय गोदोनिफ्राय जोंनि आबै आबौआ गानबोदों एबा जोंनो सिनाय मिथि होबोदों जोंनि जोंनि बे मोनसे गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय एबा दामनाय देनाय बैफोरखौ जोङो उम बावगारनो हमबाय बिनि थाखायनो माखासे दानि सुबुंफ्रा मोनथिला एबा बुजिनो मोनला मा समाव माखौ गानो मा समाव मा खौ जोमो एबा माखौ मायाव दामो बेफोरनि फारसे जोंनियाव बारा गियान गैला बेफोरखौ आं बुंनो सानगोन आरो जोंनाव सि दानाय आं दहाय सिगाङावनो गिबियावनो होनग्रोदोंमोन सि दानाय हुदा बे जाय जों सि दानाय हुदा बेफोरो लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय जोंनि न'खराव नायोब्ला दा इसान मोनसेबो सोंनाय नुला बा गामसा ओ गामसा गांसेबो दानाय नुला दख'ना दा दख'ना गांसेबो दानायखौ जों नुनो मोनला गोमानायनिफ्राय गोमाबोनो हमगासिनो दं दानि गोदान मुगानि मे-मेसिनजों ओंखारनाय बै जाय मेसिनजों ओंखारनाय बैफोरखौसो मोजां मोननानै जोंनि जोंनि दानि गोदान मुगानि सुबुंफोरा बजबनानै लाबाय एबा बायनानै गानबाय बैफोरबायादि आरोना नोंथां जाय जों जोंनि बेयो जाय दोरोङारि दानाय लुनाय बैफोरो गोमानायनिफ्राय गोमालांनो हमगासिनो आं सान्दों मुलुगाव एबा इयुनाव बेयो गोमा थायसिगोन नामा बेखौ जोङो गोमा होनो हानाय गोमा होनांगौबा जोङो जोंनि खैफोद गोलै गोन होननानै आं सानदों आरोना नोंथां जाय जोङो बेखौ होबथानानै लानाया जोंनि थाखाय मोजां बेनोसै आरो नोंथां नोंथाङा आंनो बे जेनेबा आंथ' दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव फोरमायबाय नोंथाङा आंनो दोरोङा रि ओंख्रिनि स ओंख्रिनि सायाव फोरमायदो फंनैसो नोंथाङा जे जेखिनिखौ नोङो मिथिगौ एबा नों मोनथिदों बेखौ फोरमायदो नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा दा बैसो इसि सिगाङाव जा बुंलांदों बियो गासिबो सैथो बेयो नों सैथो बाथ्राखौनो बुंदों दा बर'नि जानाय लोंनाय होनबा जोंहा गोबां दङ' मोनबा हारिया जेरै गावबा गावनि जानाय लोंनाय थायो थिग बेबायदिनो बर'आबो गोबां गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय दङ' बर'आ मोनसे दोरोङै जानाय लोंनायजों मोनसे बुंफबनाय बेयो गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो जों जाबोदों बे जानाय लोंनाया जोंनि गुबुन हारिफोरबायदि आलादा मोनसे दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोङो गिबियाव नाफाम बे नाफामखौ जों बुंग्रोनांगोन नाफामनि उनाव दङ' जोंहा अनला दाउ सबाय दाउ खुमब्रा दाउ आरो गोबां
बुंजोबनो हालिया दा आङो नाफाम बे नाफामनि बारै एसे बुंनो नागिरदों नोंथां। आं नाफामनि बानायनाय खान्थि एबा नेमा माबायदि आं बेखौ नोंनो नोंथांनो फोरलांगोन एसे। नाफामखौ जाहैबाय जों गिबियाव नाखौ हमग्रोनांगोन बेनि उनाव जों नाखौ मोजाङै फोराननानै लाग्रोगोन बेखौ फोराननानै लाग्रोनायनि उनाव जों नाया जेबोब्ला मोजाङै रानो अब्ला जों बेखौ मोजाङै बासिनानै देग्लिनानै लागोन बे देग्लिनायाव जोङो माखासे बुस्थु होफानांगौ दङ माखासे जोंनि बर'नि नाफाम बानायनायाव बे जों बेखौ होफाथारनांगौ बियो गोनांथार बेनो जाबाय थास' देन्था थास' गोसोमनि देन्था होबा साब साबसिन जायो बेनि उनाव मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो सिजौ बिलाइ बायदिफोरजोंबो होनाय जायो नाफाम देनायाव जों बांसिनै बाहायनाया जाबाय थास' देन्था थास' गोसोमनि देन्था जों बेखौ बाहायनाय जायो बिनि उनाव बे थासुरि देन्थाखौ नाफामजों देग्लिखांनानै जोङो मोजाङै दोखो दोखो खालामनानै जों बेखौ औवा हासुं बे औवा हासुंआव जों मोजाङै नारसोनानै दोननांगौ नारसोनानै जोङो बे औवा हासंनि गुदुंखौ थालिर बिलाइ बिलाइजों मोजाङै बार हाब जासे बेखौ जों आराम बुथुमनानै लानांगौ जाहाथे मोजाङै मथराव जाहाथे बेयाव बार हाबनो मोना बार हाबोबा जोंनि नाफामा मोजाङै जानाय नङा बे गाज्रि जान हागौ बेनिखायनो जों मोजाङै मुथुनांगौ बेनि उनाव जोङो दान मोननै दान मोनथामसो दोननानै जों बे नाफामखौ जानो हायो बे नाफामा जोङो जानायनि थाखाय थियारि जायो बिनि उनाव जों बुंनांगोन सबायजों दाउजों सबायजों दाउजोंआबो जोङो बर'नि दोरोङारि मोनसे जानाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेखौ जाबोगासिनो दङ आरो दाबो जागासिनो दङ बे सबायजों दाउजों संनायनि खान्थि एबा नेमखौ आं फोरमायलांगासिनो नो दङ नोंथांनो नोंथाङा मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय बे जोङो गिबियाव जोङो दाउ न'नि दाउ जाय न'आव फिसिजायो बे दाउखौ जोङो सिथारनानै लाग्रोगोन
बिनि उनाव जों
थांनायनि उनाव सबायजो जों दउ दाउजों संनायनि खान्थिखौ जों लासै लासै बानायलांगोन गिबियाव जोङो सबायखौ रुनानै लाग्रोगोन रुनानै लाग्रोननायनि उनाव जोङो दाउखौ मोजजाङै संख्रि बानलु जा मस्ला होनांगौ दङ बेखौ होनानै मोजजाङै एवनानै लाग्रोगोन एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो रुनानै लानाय सबायखौ सागंजों मोजांङै साग्लिनानै जोंङो बे एवनाय दाउआव जों बे सबाय रुनानै लानायखौ जों होसनगोन बिनि उनाव जों मोजांङै गोदावबोगोन जों गोदौहोनाय समाव जोंङो मोनसे बे सबाय ओंख्रि संनायाव मोनसे
बेखौ जों होनांगौ जायो बेनो जाबाय बर'नि खारदै बे खारदै गैयाब्ला जोंङो सबाइ ओंख्रिया जाया होननानै बुंजायो जोंङो बे खारदैया बर'नि मोनसे गोनांथार जाग्रा मुवा हिसाबै बाहाय जायो जों बे खारदैखौ बाहायथारनांगौ सबाइ ओंख्रि जायोबा सबाइ ओंख्रि संङोबा बेनिखायनो जों बे गोदौफुबाय थानाय समाव जों खारदैखौ थरथिंसे होनानै लागोन बिनि उनाव जों मोदां मोजांङै गोदौ होनाय जागोन गोदौहोनायनि उनाव जोंनि सबाय जों दाउजों बर'नि दोरोंङारि जानाय मुवाया जागोन आरो बिनि उनाव जों बुंगोन बर'नि मोनसे दोरोंङारि जानाय लोंनाय अनला दाउ अनला दाउआबो मोनसे बर'नि दोरोंङारि जानाय लोंनाय जों बेखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो जाबोदों बेनि थाखायनो जों बेखौबो मोनसे गोनांथार बर'नि दोरोंङारि जानाय लोंनाय होननानै बुंनांगोन आङो दा नोंथांनो बे बर'नि दोरोंङारि जानांनाय जानाय लोंनाय अनला दाउ बिनि संनाय खान्थि बेखौ आं नोंथांनो फोरमायलांगासिनो दंङ बेनो जाहैबाय जोंङो गिबियाव गिबियाव जोंङो